मानो दानामोन?
माथो खोनायाबो नोंनिखौलाय?
रायलायनाइयानो जाखायाखैलै!
ए! आंना नै मोनसे बारायबावबायसो दानहरनाया ।
बारा नोंथां।
बे टेक्सआव थानाया! नाइन टु ओइट जाबाय एबार मोनसे बावबानो कमप्लिट जासिगोन।
रायज्लायनो जों गोजोननाय गैया। दा।
नङा होनदों गोसोथोनाय गैयालै।
ओंखायनथ' गोसोथोनायखौ डाउनलड खालामनो थिन ब्रा।
गुद
होद बिगुद खोनायाखै
खोना ओं खोनायाखै होनदों हेल' नों खोनायाखै?
माथो आंनिखौ खोनाया नामा गावल' रायलायो।
खोनादो रा।
ए
ए बेखौनोथ' होनदां गोसोथोनाय गैया होनदां।
ओम ओम खोनादों।
नोंसिनासो गोसोथोनाय दं दा।
गोसोथोनाय दंबा डाउनलड बानायनो बानायनो थिनगौमोन आं।
नै लेवरा गैयाखाय। मनिमोन बादिना। नै सावगारि हिनजावफोरजोंसो रायलायलाबायदां इंलिसनि रायलायनाय औ रा मुगै सुगै औ औ नों सावगारि लाबाय। फैया।
हेलौ।
फैया।
थांगौ रा नै दसे।
हो। दसे थालायबावो।
मैया माथो जों थांबा रावबोआनो गैयामोनल मैयानि बायदि। टाइमाव थांसैरा सारिथा बिस जाबा जुथा गानबाय आं ओमफ्रायायो नोंसोरनिसिम सहैगौ मानि सारिथा फसिस खोनाबाय।
बिबदि फन रायलायबा फैसा मोनो।
खोनायाखै।
खबर माने। अने बे। दासो जानां इनभारमेन्टेलनिसो बाथो